हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ
हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों। औ नोंथाङा बेस्थ'फोर दोङ नामा?
गैया नोंथां आं दायो सास सो लोंगासिनो दङमोन।
औ औ औ अब्ला आं नोंथाजों दसे समनि थाखाय रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां दे बुंबानो जाबाय।
अब्ला ओ जोंनि ओ जोंनि बर'फोरा बैसागुखौ माबोरैहाय फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ औ दे सुन नोंसोरनि जायगायावहाय माबोरैहाय फालिनाय जायो बेखौ इसे फोरमायना होदो आंनोबो।
औ आ जागोन नोंथां दे।
औ दे
जोंनि ओनसोलावथ' बैसागोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालियो आरोना।
औ
बिथिंजाय बैसागोआवहायथ' गिबियावनो जोंना मोसौ बैसागो जायो। बेनि उनावसो मानसि बै औ जायो मोसौ बैसागोआवहाय जोङो मोसौखौहाय फुङावनो माने जों मानसिया सिखारनानै आरोना सिखारनानै मोसौखौहाय मा होनो थुखैनाय जायो आरो। थुखैखांनाय थुखैनायनि सिगाङावनो माने जोंनिया मा बेयो फान्थाव ओमफ्राय आरो बिथिंजाय लाव ओमफ्राय हालदै नैबेफोरखौ माने माला सुग्रोना लानाय जायो आरो गिबियावनो। बेनि उनावहाय गोलुथि बिलाइ बेफोरखौ माने थाइखा बेफोरखौ फुरा जगार खालामनानै दोनग्रोयो आरो बेनि उनावहाय उनाव मोसौखौहाय बिलो दङबा जेनेबा फुख्रि दङबा आरो ना दैैमा नङाबा फख्रिफोर दङबा दैमा नङाबा फख्रिआव होनानै लाङो ओमफ्राय आरो जुदि गैयाब्ला सोरहाबा सोरहाबा आरो। जेरैहाय दायोथ' आरो दैमाफोरा गैयानालाय। बिसोरो मा खालामो बै दैखरनि दैखौ सोरबा सोरबा खावो आरो सोरहाबा सोरहाबा जुदि मा होनो कारेन्टजों फिटिं खालामनाय मटरफोर दङबा। मटरनि पाइप जोंबो थुखोयो आरो। थुखै खांनानै माला बे हालदै थाइखा फान्थाव बे लाव लाव बेफोर माला सुनानै दोननाया बेखौहाय गोदोनायाव गानहोसिगोन बेनि उनाव आरो बेनि उनाव आरो मा होनो बै हांगार ओमफफ्राय थावजों हांगार बिदि जे बानायनानै लायोना। जायगा जायगा लायो आरो माने जोंनि थिंजायबो लायो आरो बेखौ बे आसुगुरफोराव लागोन ना होयो ओमफ्राय आरो बिदिनो औवा हासुं नङाबा बे फान फान्थाव हाखोन्दाजों थायो ना। बिदिनो बे हांगाराव सोमनानै ओमफ्राय बै मोसौनि बिखुं सायावहाय माने फटखा फटखि बेबायदि बुनानै गाब गाहोयो आरो। माने फाख्रा सिख्रा खालामो आरो। लाम मोसौखौ ओमफ्राय बिदि खालामनानै बिथिंजाय फागा गोदान दिरुं जे जों दिरुंबो होनो ना आरो फागाबो होननानै बुङो। गोदान फागा होसिगोन होनायनि उनावहाय बिसोरनो माने गोदान होनानैहाय फुरा गाससि बो मोसौखौनो ज ज ज होनानै बिदि दिगलथि जोंहाय बै सानखालि माने मोसौखौहाय गनजों बुनो मोना बिदि होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो बे दिग लथि बिलायखोनो लाना थांनानै बुज्राव बुज होनानै दुब्लि फोथाराव लांसिगोन ओमफ्राय खानानै दोनफैसिगोन ओमफ्राय आरो अ आरो जोंनिथि आरो ना जोंनिथिं सौराय बो जाहोयो दुगै खांहोनानै बि बिनि उनावसो सौराय जाहोखांनायनि उनावसो होनानै लाङो होना लांनानै ओमफ्राय बिदिनो खाहैसिगोन खाहैनायनि उनावहाय बिदिनो गामिफ्राव बिदिनो न खाथिफोरनिया मोसौ बैसागो नालाय ओमफ्राय मोसौ बैसागोनि उनावहाय जुमायफोरबो लोंनो फैयो आरो बिदिनो बिनि नआव बे नआ मोसौ बैसागोनि मुङावहाय बेबायदि लोंनाय जायो आरो आरो बिनि नेक्स दिना माने बिनि माने एथारिक खालि ना एकथारिख खालिनि ओंखायनो जोंना मानसि बैसागोआ जागायो नालाय
औ अब्ला नोंथाङा आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों मोखौखौ अब्ला बैसागोनि माब्ला दिनाव थुखैनाय जायो
एकथारिकनि सानसे सिगां माने
अ माने ओ सैथो थो दाननि लास्ट खालाराव ना?
औ औ लास्टाव संक्रान्ति होननानै बुङो आरो औ बै सानखालि माने मोसौखौ थुखैयो आरो नोंथांमोननिथिनबा मारै थुखैयो?
जोंनिथिंबो बिदि औ बिदिनो एसे एनला गोरोबफ्रोमो माने जोंहाथ' मोसौ गैया नालाय। बेनिखायनो आङो बारा मोन मिथिबाङा आरोना। बिदिनो गामियाव थुखैनाय नुयो गुबुनखौबो बिदिनो ओ मोखौ थुखैनायनि सानसे सिगांहा नांगौ जा जगर लाव फान्थाव दिग्लि गु थि हालदै जाखिनि नांगौ बेफोरखौ बुथुमना लानाय जायो बेनि उनाव आरो फुङावनो बेनि अखानायै फुङावनो बेफोरखौ जाखिनि बु बुथुमना लानाय जगरफोर बेफोरखौ हानानैहाय माला सुनानै लानाय जायो आरो फुङावनो मो खौ मोसौ बोरमा बेफोरखौ लानानैहाय बिलो दङब्ला बिलोआवहाय ब्ला बिलो गैाबाथ' दं फुख्लिनि दैजोंनो थुखैनाय जायो नालाय। बिदिनो बिदिनो लाना थांनानै थुखैहैनाय जायो आरो आंबो बारा मोनथि मोना नङा आं जाखिनि जों बेखिनिखौल' आं नोंथांनो फोरमायदों आरो
औ औ आरो बेनि उनाव औ थुखैखांनानै
औ
माने बेबायदि मोसौनियावहाय गाब गाहैयोना गाहैना नोंसोरनि ओनसोलथिंजायबा
बिदिथ' बारा नुबाङाखै आङो उन्दैयाव एसे एला गोसोआव दोङो आरो दाथ' आङो नुनो मोनाखै
अ थिगानो नोंथां दानिया आरो सोलायबोनो हमबायना समजों लोगोसे। अ गोदो आरो सिगांआव न साफ्रोमबोनि न'आवनो मोसौ बोरमाया थायोमोन। आथिखालाव आरो थानो माने नुनोनो मोनला आरो सोरहानावा थायो बांसिनानो दा। मोसौ गायफोरखौल'सो नुनाय मोनो ना। सोरनियावबा सोरनियावबा। मोसौ मोसौ हालौवग्रा मोसौ दामब्रा मोसौ बिदि हालुवा मोसौफोरखौनो नुनो थांलिया। बिनि उनाव आ नोंसनिथिं जे रंजालि बैसागो खालि जे रंजायो बे रंजानायावहाय गाननाय जोमनायफ्रा बोरैहाय
गाननाय जोम गाननाय जोमनाया ओ गाननाय जोमनाया जों जायखौ बिदन दख'ना होननानै बुङो गोमो बिदन दख'ना गानग्राया जाहैबाय गोमो बिदन दख'ना आरो। बे ब्लावसा गोजा आरो बिदिनो आर'नाइ फालि जानजायाव आर'ननाइ। खाबाय आरो गोदोनायावहाय फालि गांसे लाबाय। बाय आर'नाइ बेफोरबायदिनो गानै जोमै जोङो मोसानो थांनाय जायो आरो।
अ आरो एथिंजाय दामनाय देनायफोरालाय
दामनाय देनायफोराथ' गासिबो जगार गैजोबा जोंनाव खाम जथा
अ
ओ
औ
थरखा बि फोरबायदि आरो दाना गोदोनि बाय दि बिदि खाम जथा लानानै मोस आ नु-नु-नुला बा बक्स पारटि बक्स बि फोरखौसो लानानै मोसानाय जायो जोंबो आजिखालि बे बक्सफोरखौनो लानानै मोसायो आरो।
अ होनबा माने खुगा मेथाइजों रोजाबनानै मोसानाया गैलिया आरो नोंथांमोननिथिं।
औ बिदिया बिराद खम जाबाय आरो।
आं आं
नोंथांमोननि जा माबोरैहाय उम
औ दे बुंलाय नोंथां।
नोंथांमोननि जाय माबोरैहाय रंजानाय जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंनिथिंथ' माने बांद्राय बिदि मरदानाव फैद्रायाखै आरो ना। जोंनिया गोदोनि दोरों जोंनो दासिमबो दङ अब्लाबो आगोलनि गोजामसिन गोदो गोदायनि सोलिबोनायनिफ्राय जोंनियाव इसे सोलायदों आरो। अब्लाबो बांद्राय माने गोदानारि जाद्रायाखै जोंनियाबो बिदिनो मोसानायाव खाम सिफुं जथा जथा दा मो ओमफ्राय आरो बिथिंजाय मोसाखावरिफोराबो मोसानायनि सि सिगां बा औ मोसानायनि सि गिबियावनो जोंनिया सोलोंग्रोनाय जायो आ रो ज' ज' ओंखारनानै हानजा हानजा। सेंग्रा सिख्लानि हान्जा मोनस थायो बोराय बुरैनि हान्जा मोनसे थायो गथ थ' गथायनि मोनसे हान्जा थायो आरो बिहामजो फोरनिबो मोनसे हान्जा थायो आ रो बिहामजोफोरा जों ना बांसिनानो खामानि दामानिजों बुंफबनानै थानांगौ नालाय बिसोरो माने मोना दुब्लियावसो ओंखारो आरो रंजानो थाखाय बिथिंजायारि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानावनो ओंखारो बोराय बुरैयाबो एसे सानावनो ओंथखारो फुंआवनो जाखां लोंखां स्रां दुगैस्रां लोब सान ओंखारो आरो नाथाय बिहामजोफोरा सोलाबनो थाखाय मोनाबिलि समावसो बिसोरो ओंखारो दाननायनि बिथिंअवबो नों था जोंना नों जाबायदि बुंदोंमोन ना जे द दखमा बिदन आरो बिदिनो ब्लाउस गोजा ओमफ्राय आरो आर'नाइ जान्जियाव खानाय बिदिनो खानानै मोसायो आरो आरो जायगा जायगा जोंनिया बिदिनो सम सम आरो ना चान्स मोनोबा आरो जोंनि गारि मथर फैयोबा गारि मथरखौ ब हमथानानै फैसा दाबिना लाखिनाय हुदाबो दङ नोंसिनिथिं दङना गैयाबा
जोंनिथिंथ' बारा बेफोरबायदि बिदि हुदा गैया जोङो गामियावनो न'खर न'खर हाबनानै बिदि मोसायो आरो बेफोरबायदि लामा दथाथिंजाय थांनाय गारि मथरखौ थानानै बिदि मोसाफेराखै आरो
अ
थाङा जोंनि थिंलाय बिदि
आंनिया समाबो जोबनानै फैबाय अब्ला दिनै ओ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ
औ जागोन दे नोंथां दे
औ उनाव माब्लाबाफोर लोगो मोनलाय फिनगोन दे होमबा